औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां खोनादों।
आं नोंथांजों दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा आङो जोंनि बेनाखि जोंनि जानाखि आइजो माहारिफोर बिथांमोना गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव मा बायदि सोलायबोखो बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव खल खालामनाय जादों आरो
औ ओमफ्राय दे बिदिब्ला नोंथाङानो एसे ओ बिनि सायाव
औ नोंथां दे औ जागोन दे नोंथां ओ गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बा आथिखालाव ओ जोंनि आइजो माहारियाथ' गोबां सोलायबाय बेखौनो जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां।
नों नंगौ।
गोदो गोदायनि आइजोफोरा ओ न'आवहाय जा ए से एनै ओंखाम संनानै ओंख्रि संनानै जि सुनानैनो ओ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
नाथाय दा आथिखालावहाय आथिखालनि जे आइजो माहारिफोर बिथांमोना गोबां माबाबाय बिथांमोननि साननाय हनायफोरा जौगाबाय। जेरै बिथांमोना दा ओ रां खामायनायावबो गोबां आखाइ होबाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
जेरै ओ दाउ अमा फिसिनाय आरो ओ फालांगि मावनाय आरो दखान बा माबाफोर गला सामलायनाय
नंगौ नंगौ
औ गोदो गोदाय जोंनि जेनाखि आइजो माहारिमोन बिमा माहारिमोन बिसोरो ओ बेफोर रां खामायनायाव बारा गोसो होआमोन ननि खामानिखौनो गावनि खामानि होनना सानना थायोमोन नाथाय दा जोंयै ओ जेननाखि आइजो माहारिफोर बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोननि साननाय हनाय बेफोर सोलायजोबबाय मानि गियान मोननाय मोनबाय नङा होनबा नोंथां। बुजिनो मोनबाय सोलोंथाइ लानानै बेनिखायनो दा बे थांमोना ओ रां खामायनायाव ओ गोसो होबाय आरो आखाइ होबाय दा गावसोरबो जेननानै थाला बा बेफोरखौ खामानिफोरखौ खामानि होननानै मावग्रा जाबाय आरो नङा होमबा नोंथां औ आरो जायनाखि बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानो होनना बुङो ल्बा आइजो माहारिफ्रा रां खामायनानै एसे एनैबाबो गावनि बिसाय बा सोरबा बेनि माबायावहाय ओ रां खामायनायाव आखाइ होफानाया बेयो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ जेरै जोंनि एसे एनै फिसा फिसौ जेनाखि रांखान्थिनि जेंना बेफोरखौ सुस्रांनायाव बिथांमोननि जेनाखि रां बेफोरो मदद होफानाय जायो ननि फिसा फिसौ रांखान्थिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव
नंगौ
औ जों गोबां नुनो मोनसै आथिखालाव जायनाखि ओ आइजो माहारिफोर बिथांमोना दाउ अमा फिसिनानै जा फैसा मोनो बेफोरजों गाव गावनि जेरै गावनि गथफोरनि फिसाफोरनि जेरै फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव ओ मुं थिसनना होनायाव आरो माबा फर्म फिलाप बा माबा बिजाब बायनाय बा गथनो गाननाय जोमनाय होनाय बेफोरावहाय बिथांमोननि जेनाखि खामायनाय रां फालांगि मावनानै दाउ अमा फिसिनानै ओ बेफोरजों माने सुस्रांजायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेनाखि आइजो माहारिफोर बिसोरो माबायदि जेनेबा नोंथां रांखावरि खामायनायाव जेनेबा फालांगि मावनायफोराव
औ ओ जोंनि ओ ओनसोल एबा जों गामिफोराव नुनो मोनो माने आइजोफोराबो आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि ओ बायदिसिना हाबाफोर मावनानै रां खामायनानै जोंनि ओ गावनि नखरखौ माने ओ सालायनायाव हेफाजाब मदद होबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बे बैफोरबायदि जोङो हेफाजाब खालामनो होनोब्ला जोङो जेरै ओ जोङो गिबियावनो जोहा नखरावनो फिसिनो हानाय जेरै जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसियो ओ अमा ओ बोरमा दाउ हांसो ओ बेफोर बेफोरबायदिखौ जोंनि ओ बर आइजोफोरा माने गिबियै माने ओ फिसि फिसियो आरो जेनेबा गाहाय रां खामायनायनि फुंखा महरै बिसोरो बेखौनो फिसिग्रोयो आरो बाहायो बाहायो बा मावनो मावनो लायो बयबो आइजोफ्रानो थिग बेबायदिनो बे बैफोरो दाउ एबा दाउ हांसो बोरमा अमा बेफोरखौ फिसिनानैनो माने गोबां रां मोननानै जोङो गावसोरनि गथ'फोरखौबो सोलोंथाइ होनायनि बेलायावबो माखासे मदद होदों बेनि उन-उन-उनावहाय नखराव सोलिनायावबो बेफोर राङारि मददफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोङो ओ ओ न-नआव बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायनि अनगायैबो बायजोआवबो बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो माखासे समाव माखासे आइजोफोरखौ जोङो मैगं थाइगंनि बाजार ओ बाजारफोराव बा मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनो औ नो बेनि अनगायैबो आरो जोङो ओ जि जोम ओ जेरै जोंनि दख'ना आर'नाइ बेफोरबायदि ओ जि जोम फोरनि फालांगिखौबो जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंथांथारै
बेनि अनगायैबो जोङो माखासे समाव आरो ओ बै आइजोफोरानो माखासे ओ दाउ दाउ अमा बायदिसिना बेदर दाननानै फाननाय ओ बिफोरावबो जोङो आइजोफोरखौ माने लोगो लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने आइयो आयजो होननानै माने बिसोरो उनफिननानै थानायखौ जोङो दायो नुनो मोना माने बिसोरो आइ आइजोेब्लाबो जोङो ओ हौवाफोरा जाय खामानिखौ बेफार फालांगिखौ मावनो हायो बिसोरबो ओ बेफोरबायदि खि ओ नो समान समान बेफोरबाय जि बेफार फालांगि खालामनायनाय रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथां ओव ओ बेफोरबायदि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बेसेबां ओ मा मा खामानियाव जेनेबा आइजोफोरा बेफार फालांगि मावो
औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन जेरै नोंथाङा दा बुंनाय बिदिनो बेफोरबायदि फालांगिखौनो खालामो नोंथां जेरै दाव अमा फिसिनाय हाथाय बाजारफोराव दाउ बेदर अमा बेदर बेफोरखौ दानना फाननाय लोगोसे दख'ना दखान गामसा आर'नाइ बेफोरखौ ओ बेफोरबायदि गला सामलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनि फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो सि जोमनि लोगोसे जे जों नैबेखौ मख'नांगोन नोंथां जोंनि जे आइजो माहारिफोर बिथांमोना दा गोजौ थाखोनि सोलों थाइ लानानै सोरबा सरखारि साख्रि सोरबा प्राइभेटआव नङा होमबा नोंथां? बेफोराव मावनायखौ गोबां नुनो मोनसै आथि आजिखालि गिदिर गिदिर जेनाखि साख'रि बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनसै बेनो जे नोंथां गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम सिमाव जेनाखि बर' आइजोफोर बा गुबुन हारिनि जेनाखि आइजोफोर बिथांमोनहा गोबां माबा जाबाय साननाया गोजौ जाबाय आरो गोदोनि बायदि गोदो गोद दायनि बायदि नंला।
औ।
जेरै गोबां गिदिर गिदिर साख्रिखौबो बिथांमोनखौ मावनाय नुयो साइन्टिस्ट एण इन इन्जिनियार होन बिथांमोनहानो बो दंजोबो।
नोंगौ।
दा बेनो मेन सोलायनायनि माबाया जाहैबाय जाहोना जाहैबाय सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि माबायाव सौफैजोब्बाय थाखोआवहाय आइजो माहारिया जेरै फालांगियावबो साखरिफोरावबो नङा होमबा नोंथां? औ मानो होनना बुङोब्ला बे माबायावहाय ओ जेनाखि संसार एबा जिउ खांनायाव जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि जायनि जाहोनाव दिनै सोलाय हैैदों जेनाखि जोंनि आइजोखौनो होन हौवा माहारिफ्राबो गोबां सोलायहैबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
आइजोजों लोगोसेनो गोबां बारानिफ्राय बारा गोबांनिफ्राय गोबांसिन जासिनबाय आरो। दा जोङो जेरावबो गासिबो खामानियावनो जों आइजोफोरखौ जों समान समान ओ आखाइ होफानाय नुयो नङा होमबा नोंथां रां खामायनायखौनो होन न'नि खामानि मावनायखौनो बुं। बिथांमोनहा गासैयावबो समान समान जोंनि, जोंजों आखाइ होफाजोबो दा। गावनि न'खराव गावनि गथ' गथायखौ सामलायनानैबाबो ओंखाम ओंख्रि संनानैबाबो आरो बिसोरो बिथांमोना बेफोरखौ मावसेयावबो आरो बिसोरो अफिस बा गावनि खामानियाव नांहैयो आरो रां खामायनायाव, नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां माबाया ओ जेनाखि आइजो माहारि, नोंसिनि जेनाखि ओनसोलाव
औ।
बिसोरो बेफोरबायदि जेनेबा साख'रि बा माबा मोनसे प्राइभेटफोराव जब मावनाय बेफोर माबायदि नोंथा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ। ओ दङ' नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बा गामियावबो बेफोरबायदि ओ गोबां ओ साख्रि मावनाय दङ' मोजां मोजां ओ गिदिर गिदिर ओ मासियाव जोङो साख्रि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो माखासे ओ सा फिसा जोङो ओ प्राइभेट बा गावारि फसंथानफोरावहा ओ जोङो बेफोरबायदि साख्रि बा खामानि हाबा मावनानैबो जोङो ओ रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ हमना जेरै जोङो ओ फोरोंगिरिफोर मावनाय बा बिदिनो ओ माखासे ओ इन्जिनियार बा डक्टर, बेफोरबायदिबो जोङो नुनो मोनोसै आरो ना। माने ओ माने माबा मोनसे ओ बिथिङाव ओ उन जानानै दङ' बेखौ जोङो बुंनो हाला आरो उनदा, माने बिसोरबो समान समान ओ माने मालायफोरजों बा जों ओ गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ हौवाफोरनिख्रुइ बा बिसोरो एसे उनफिननानै दङ'मोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनला बिसोरबो गोबां ओ माने समान समान हौवाफोरजों ओ बादायलायनो हानाय। गोहोआ बिसिनावबो ओ दंसै आरो जों नुनो मोनोसै बेबायदि बादायलायनायखौ नोंथां।
थारैनो नोंथां। दा ओ जोंना समाबोथ' जाबाय नोंथां‌।
औ नोंथां।
नोंथांनिफ्राय आं गोबां जेनाखि खोथाफोर मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि आरो नों थाङाबो जोंनि ओनसोलनि जे माखासे मोनसे खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? दा बेखायनो आंजों दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर।
औ दा अब्ला जोङो बिदिब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।
दे गोजोन्थों।